खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ।
औ आङोथ' दा ओरैनो दङ नोंथां।
अ नोंथाङा फैबा नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन आङो
औ सावरायजागोन नोंथां फ्रियानो
अ ओ बिदिब्ला जोंनि ओ जों बर'फोराथ' गोबां आबाद मावो नङा होमबा नोंथां?
औ
ओ बेफोरबायदिनो दैज्लां बोथोराव मैगं थाइगं मा मा। आबाद मावनानै जायो जोंनि बर'फोरा बे खौ नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। औ अब्ला नोंथां जोङो आयदाखौ मैगं थाइगंनि दैज्लां आरो मेसेंनि मैगं थाइगंनि सायाव लानाय जासिगोन ना, नङा होमबा नोंथां?
औ औ
औ अब्ला जोङो मेसेंनि मेसेंनि मैगं थाइगं होनोब्लाथ' गोबां मैगं थाइगं दङ जेरै ओ लाइ लाफा ओ मुला आरो आलु बिदिनो गोबां मैगं थाइगं दं आरोना नोंथां।
औ औ
औ ओमफ्राय बिदिनो बेआ बे मैगं थाइगंफोरखौ गायनो थाखाय जोङो गिबियावनो जेनेबा आं हमनानै लादो लाइखौनो होननोसै जेनेबा लाइ लाइखौ गायनो थाखाय जोंनो गिबियाव हा हालौग्रोनानै लानाय जायो ओमफ्राय बेयावहाय जोङो लाइ- फोनो थाखाय जेनेबा लाइ बेखौ औ लाइ बेरखौ एसे फुनानै संग्रायफोरावहाय एसे आखाइजों फुनानै लानाय जायो आरोना नोंथां बिगुरखौ फुनाय जायो।
औ औ
ओमफ्राय औ बेखौहाय ओ हाल हालेवनानै लानाय फोथ फोथारावहाय फोथाराव एबा दुब्लियावहाय बेखौहाय फोनानै लानाय जायो आरो ना नोंथां, ओमफ्राय बिदिनो बियो देरोब्ला बेखौ जोङो जानोबो हायो ओ आरो बेखौ रां रांबो आरजिनो हायो आरोना बेखौ फाननानैहाय बेबायदिनो जोंङो लाइखौहाय औ गोबां ओ मैगंफोरजों जानो हायो जेरै लाइजों आलु लाइजों ओ बेदर बिदिनो आरो लाइखौ मैद्रु गोसाबो जानो हायो आरो फाजाबो जानो हायो बिदिनो गोबां ओ मैगंफोरजों होदेरनानै जानो हायो आरो ना लाइखौ बे आरो बिदिनो औ बिदिनो जोंङो लाफाखौबोनो ओ लाइखौ जेरै बानायो बेबायदिनो बानायनाय जायो एसे हुनानै लानाय जायो बिगुरखौ खारहोनो थाखाय ओमफ्राय आरो बेखौ हालेवनानै लानाय हायाव बेखौबो फोनाय जायो बेबायदिनो जोंङो लाफाखौबो बेबायदिनो जानो हायो ओ मैद्रुबो जानो हायो आरो बेखौ अमा बेदरजों आरो दाउफोरजोंबो जानो हायो बेदर फोरजों जायोबाथ बांसिनानो गोथाव जाखायो गासिबो मैगङानो थिग बेबायदिनो लाफाजों ओ अमा बेदराबो जोबोद गोथाव जायो आरो औ ओमफ्राय आरो बिदिनो गोबां गोबां मैगंफोर दंबावो औ गोबां मैगंफोर दंबावो जेरै मुला मुलाखौबो जोंङो ओ बेबायदिनो हालेवनानै लानानै बेगरखौहाय फोनानै लानाय जायो आरो ना नोंथां ओमफ्राय बेखौ फोनानै जेब्ला ओ मुुलिाया देरगोन मुला बेदरा देरगोन अब्ला जों बे मुला बेदरखौ जेनेबा फालांगिबो खालामनो हायो आरो न-नखरावबो जानोबो हायो आरो बे मुला-मुलाखौहाय ओ जोंङो हानानै फोरानना दोननानै गोबाव सम जानो थाखायबो बाहायनो हायो आरोना नोंथां बेबायदिनो मुलाखौ औ मुलाखौहाय जोंङो ओ खाजिबो जानो हायो आरो बिदिनो अनलाजों मुलाखौहाय मुला गोथांखौबो हानानैबो जानो हायो आरो ना मुला गोथांखौ हानानै होदेरनानैबो जानो हायो आरो ना नोंथां बे बिदिनो आरो मुला अनलाजों जेनेबा मुला औ मुला गोरानखौबो जानो हा हायो बेबायदिनो आरो गोबां मैगं फोर दंबावो जेरै जोंना ओ ओ दैज्लांनि मैगं होनोब्ला जेनेबा गोबां मैगंफोर दङ जेरै ओ खुमब्रा खुमब्रा जोगोनार ओमफ्राय आरो बिदिनो ओ थाइबें खांख्रिखला आरो लाव बेफोरनो गो गोबां मैगं थाइगं दङ नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ बिदिनो गोबां मैगं थाइगंफोर दङ औ औ आरो जेनेबा जोंङो खुमब्रा खुमब्राफोरखौबो दैज्लांनि मैगंखौ जेनेबा खुमब्राफोरखौबो जोंङो थिनानै दोननानै जानो हायो आरो ना नोंथां गोबाव सम बेबायदिनो जोंङो खुमब्रा गोराखौ जेनेबा ओ बाख्रि आगान एबा अबावबा मोजां जायगायाव जेनेबा बेखौहाय बेखौहाय दोननानै ओ जानो हायो आरो ना नोंथां गोबाव सम अब्ला बेबायदिनो नोंथाङा एसे औ नोंथां नोंथाङा एसे मैगंफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ ओ जोंनि ओनसोलाव दा मैगं थाइगं मावो होनोब्ला जोङो मेसें बोथ थोराव बांसिनानो आल लु बा बेफोरबायदिनो ओ सबाय, बेसर बेफोरखौ फोनाय जायो। मानो होनोबा जोंनो आलुखौबो जोंनो आलु नङाबानो जोंनि मैगं ओ मैगं थाइगंआवबारा गैया जाहैयो। ओ बिनिखायनो बिनिखायनो जोंनि ओनसोलावहाय आलु आबादखौ जोबोद मावो आरो बिनिफाय जोंनि ओ जेरै सबाय जोंनि बर'नि ओंख्रि होनोबा सबायजों दाउ जों बेखौथ' गोथाव मोन जायो बयबो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिनिखायनो जोङो ओ सबाय मैगंखौबो फोनाय जायो आरो बिनिफाय जोंनो ओंख्रि जानोबा माबा मोनसे थाव सेरनो होनोबा जोंनो थावनि गोनांथि नङा होनोमबा नों थां
औ नंगौ
औ बिनिखायनो जोङो बे ओ बेसरखौबो जोङो न'आवनो फोनानै ओ बेखौहाय मारा नानानै बेफोरबायदिनो बेसरखौ साफा खालामनानै जोङो थाव फेरेदनानै लानाय जायो आरो
औ
जोङो बेखौ थावखौहाय जोङो बेसरनि आबादखौ बांसिन मावनानै जोङो थाव फेरेेदनानै फानोबाबो जों गोबां रां खामायनो आरजिनो हायो आरो
औ नंगौ
ओ जेरै जोङो हाथायफोरनि थाव बा बेफोरखौ जायोबा एसे जोंनि देहानि थाखाय बा बेरामनि थाखाय एसे प्रब्लेम जायो बिनिखायनो न'आव फोनाय बेसरफोरनिफाय ओ बेफोरबायदि थाव फेरेदनानै जायोबा एसे बांसिन आरो बेमार आजाराबो बांद्राय जानो हाया बा गेसफोरा बांसि बांद्राय जानो हाया आरो
औ नंगौ
ओ बिनिफाय जोंनि ओनसोलाव बेयावहाय फोनाय जायो मैगं आ आरो ओ मे सें बोथोरावनो जेरै नों थाङा बुंदों लाव खुमब्रा बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बहल जिंखा आरो ज जोगोनार खुमब्रा बेफोरखौबो आबाद मावनानै जोबोद फाननायखौ रां आरजिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ
औ जोंनि ओनसोलाव बेयावहाय मेसें बोथोराव फैयोबा जोंहा लाइ आरो लाफाखौथ' गोनांथिथारखा मानो होनोब्ला बा बर'नि ओंख्रि मोनसे जे बे फोरो बोथोरावहाय जानो गोथावबो नङा होमबा नोंथां
नंगौ
औ बिनिखायनो जोङो लाइ बेसर बेफोरखौबो फोनाय जायो आरो बेसरखौबो जोङो थाव फेरेदनायनि अनगायैबो जों बेखौ बेसरा जेब्ला फोनानै एसे गोरलै गोरलै रज'गोन अब्ला जोङो बिनि बिजौखौ खेबस'नानै जानाय जायो
औ जायो औ
आरो जोङो मुलाखौबो जोङो मुला गुन्द्रुबो खालामनो हायो मिजि मिजि हानानै फोराननानै बेखौहाय जेब्ला रानगोन अब्ला जोङो बेखौ एसे सोमहाबनानै एसे गुरै खालामनानै जों बेखौ बेफोरखौ अनलाफोरजोंबा आलुफोरजोंबो लानो हायो आरो
बेवहायो
मुला होनोबा जोङो मुलाखौहाय बिजौबो जानो हायो बा बिलाइबो जानो हायो आरो बिनि अनगायैबो जोङो बेदरखौबो मुला बेदरखौबो जोङो जानो हायो आरो
औ हायो नोंथां
औ बिनि अनगायैबो मेसें बोथोराव गोबां हाग्रानि मैगंफोर बा मैसुं बेफोरबायदिनो खुदुना बुथुवा बेफोरबायदिनो गोबां मैगं खौहाय जोङो जोंनि ओनसोलाव मोनजानाय जायो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव बांद्राय बेफोरबायदि बिदि मैगं थाइगंखौ बायनानै हाथाय बाजारनिफ्राय बांद्राय बायनानै जानाय जाया मानो होनोबा हाथाय बाजारनि मैगं थाइगंआ एसे मेदिसिन होनाय बा हासार बांसिन होनाय बेफोरखौ जोङो जायोबा गावनि देहानि थाखाय बा गावनि मेगननि थाखाय आरो खोमानि थाखाय एसे प्रब्लेम जानायखौ नुनो मोनो जोङो मानो होनोबा हासार बा मेडिसिन होनाय मैगं थाइगंखौ बांद्राय जा मिथियो आरो नोंथां बिनिखाय ओ बिनिखायनो जोङो न'आवनो फोनानै बेफोरबायदिनो जानाय जायो जोंनि ओनसोलाव खोब आरो। आरो जोङो ओ बेफोरबायदिनो ओ केरेलाफोरखौबो जोङो न'आवनो आबाद मावनानै जानायखौ नुनो मोनो।
औ नोंगौ नोंथां
औ केरेलाखौबोथ'ओ जानायाव ओ गोबाङानो जानो हायाबो जानो हागौ एसे गो खाबो जायो नाथा ओ जोंनि लकेल गायनायफोरा बा ओ द हायाव मानबायनाय ओ हायाव मान बायनाय केेरेलाया एसे गोखा जायो बैसाङाव मानबायनाय केरेलाया बांद्राय गोखा जाया आरो नोंथां
औ नंगौ ओ नोंथाङा होन औ नोंथाङा होननाय बायदिनो जेनेबा जोङो मेसें बोथोराव ना ओ फाथोबो फोनो हायो फाथो फोनानै जेनेबा जोङो बे फाथोखौहाय औ खानानैहाय फोरनानै जेनेबा नारजि ओ नरजिनि महर होनो हायो आरोना नोंथां ओमबाय जोङो जेनेबा उम फाथो खौ जेनेबा नार्जि जानायनि उनाव जों बे नार्जिखौ जबा गोबां ओ मैगं मैगंफोरजों होलानानै जानो हायो जेरै ओ आलुजोंबो जानो हायो ओमफ्राय आरो नारजि नार्जिजों अमाबो जानो हायो ओमफाय आरो नारजि खफ'बो। बेबायदिनो जोङो नार्जिखौ जानो हायो जेरै नार्जि अमा जायोब्ला जो नार्जि अमायाथ' जोंनि दोरोङारि ओंख्रि नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ नारजिजों अमा जानो थाखाय जोङो बिदिनो नारजिखौ गिबियाव सोमगोरनाय जायो सोम नानै लानानै जेनेबा जों अमा बेदर जों जागोनब्ला औ बे अमा बेदरखौ एवनाय जायो आरो ना ओमफाय एवनानै बेखौहाय नारजिखौ दसे सोमहाबना दोननाय जायो ओमफ्राय सोमहाबनानै दोननाय नार्जिखौ जेब्ला ओ गोखाया जेनेबा गोखाया खारनो थाखाय बेखौ एसे सोमहाबना दोननाय जायो ओमफ्राय सोमहाबनानै बेखौ खांनानै संनाय जायो बिदिनो संनानै जेब्ला नार्जिया गेब्लेगोन खारै होनानै होगोन नार्जियाव एसे गेब्लेगोन अब्ला दै एसे होनानै ओ खारै होनानै होनाय जायो ओमफ्राय ओ बेखौहाय सागुं साखांनानै जेब्ला नार्जिया गेब्लेगोन अब्ला बेयाव बेदर एवनानै लानायखौ होनाय जायो आरो ओमफ्राय बे बेबायदिनो सामब्राम बानलु होनानैहाय ओ एवन सामब्राम बानलु होनानैहाय संनाय जायो ओमफाय बिदिनो ओ मस्ला मस्लि होनानैहाय संनाय जायो आरो ना नोंथां बेबायदिनो जोङो नार्जिखौ संनो हायो।
औ औ नों थां ओ नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बे एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां।
औ औ जागोन दे नोंथां।
औ नोंथां जों मैगंनि बा गै सावरायनानै खोब गोजोननाय मोन बाय
औ।
औ।